हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ
हेल' नोंथां
औ खोनादों दे।
औ नोंथां नोंथांनि नोंथाङा माबायदि दं?
आं मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ नोंथां दे बुं।
ओ जोंनि टपिकनि टपिकआनो जाहै दों दैज्लां बोथोर।
जों दा दैज्लां बोथोरनि सायाव सावरायगोन ओं दे बुं नोंथां। दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गायनाय जा जायो।
औ।
माइ गायनो थाखाय जोङो गिबि खेबावनो गिबि खेबावनो जोङो माइग्लि माइ सोमग्रोनानै दैयाव सोमग्रोना दोननां गौ जायो। नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ आरो। बिनि उनाव बेखौ सोमखांनायनि उनाव जोङो, हरसेबा हरनैनि गेजेराव जों बोखांनानै फेसावना दोननानै, गाजा अरनो थाखाय जोङो फेसावना दोननाय जायो नोंथाङाथ' मि थिगौ जानो हागौ।
अ मिन्थिगौ।
आरो बेनि उनाव बेखौ फेसावखांनायनि उनाव जोङो गाजा अरखांनायनि उनाव जोङो, बेखौ लांनानै एवनानै फोथाराव जों फोहैनाय जायो। नोंथाङाथ' मिथिखा बाय जानो हागौ। बेखौ बोखांनायनि उनाव सानबैसेनि उनावान सानबेसे थानानै बेयो खोथिया महरै बेखौ ओ सानबेसे थानानै बेयो खोथिया महर खोथिया ओंखारो। बे खोथियाखौ जोङो। बे खोथियाखौ जोङो माइ। गायो जोङो नोंथाङा मिथिगौ जानो हागो।
आम।
बेखौ माइ माइगाय माइ गायो बे माइ गायनायनि उनाव बेसेबा गोबावनि उनाव बेयो माइ फिथाइ ओंखारो बे माइ फिथाइखौ जोङो हा। माइखौ जोङो हायो हानानै जोङो न' न' लांनानै बेखौ मोसौजों एबा मिसिंजों जों हालेवना हालेवनानै एबा मिसिंजों जोङो बेखौ दिहुननो हायो। नोंथाङाथ' मिथिगौ।
नोंथां औ।
नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागौ ना? नोंसा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि गायो?
औ नोंथां नोंथांनिखौ आं मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
दा खोनादों ना खोनादों नोंथां? दे बिदिब्ला आं जागायजेननोै। जे।
दे नोंथां जागायजेन।
फारस्टावनियावहाय माइखौ। माइखौ सोंनानै दोननाय। माइदिखौ स। बेनि उनावहाय। बे उनावहाय सानसेयाव सानाव। खोबाय फुङावहाय थिखनानै मोनाबायाव बेखौ बस्थानिफ्रायल' लखब दोननाय जायो। बेनि बे टाइमाव गा गाजा हरनो थाखाय लखबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय ओ जों जे हालेवनानै दोनखायो नाय हायाव बेवहाय। ओ बे लखमनानै दोननाय माइजलि हमनानै दोनबाथाय बेनि उनाव बेखौ हालेवना दोनखानाय हाया फोनाय जायो आरो। बेनिनो नाव मास मोनसेसोनि उनावहाय बे ओ जाय खोथिया खौ फोदोंमोन बेयो देरनायनि उनावहाय जों बेखौ नानै दोननाय फोथाराव माइ गाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय बेयो गोबाव सम थानायनि उनाव बेनो उन फिथाइ थायो। थायनानै मोनो। उनावहाय जोङो हानाय जायो आ
नोंथांनिखो आं मोजां जांयै खोनायाखै नोंथां।
हेलौ
औ नोंथां औ खोनादों दे नोंथां बुं।
हानाय जायो बेनि उनाव हाय बेखौ राननो थाखाय हानानै ओ नारायाव एसे फोराननानै दोन जायो औ बे फोरानखांनायनि उनावहाय बेयो रा एसे से रान दबनायनि उनावहाय बेखौ न' लाबोनाय जायो आरो लाबो नानै जोङो बेखौ ओ मेसिन एबा मेसिन एबा ट्रेक्टर एबा मोसौजों नानानै ओ माइखौ बरननाय जायो आर रो बिफांनिफ्राय बेखि नियानो आंनिफ्राय
औ नोंथां आरो बेखौ बे माइखौ जोङो मा मा मुङै मिथिगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागौ ना?
औ हागोन नोंथां। उम माइ माइनि मुङानो जाहैदों जे बासमुटि रनजित, जोसा, माइब्रा बिदिनो ओ गुबुन गुबुन रोख खोमनि आरो नोंथां।
आं औ नोंथां। आरो बेखौ जोङो जो बेखौ बुहुमावनो बुहुमावनो गासैबो गासैबो गावबा गावनि जायगायाव बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ जायो नोंथां।
आरो बे बे माइखौ जोङो ओ बे माइखौ जोङो दैज्लां माइखो माइ गायनाय बोथोरा जादों दैज्लां बोथोराव गायो। बेखौ नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ ना? औ नोंथां। आरो बे माइआनो जादों बे माइखौ जोङो माइ मोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ माइखौ जोङो मिलाव नानो लाङो नान नानो लाङो एबा लान नानो लांनानै जोङो बेखौ माइरं महरै मोनो। नोंथाङा मिथिगौ जानो हागो? बे माइरंखौ बे माइरंख खौनो बे जोङो जिउआरि बुसौआ जिउआरि गासैबो जिबआ बेखौ ओंखाम महरै होनना मिथिनो मोनो। बेखौ मानसिनो सरासनस्रा नांगौ जायो। नोंथाङा बेखौथ' मिथिगौ जानो हाग गो
औ मिन्थिगौ नोंथां।
आरो दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गायनायल' नङा फिथाइ सामथायबो जों बायदिसिना फिथाइ सामथाइबो मोननो हायो जोङो नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ?
औ थारैनो मिथिगौ नोंथां।
औ नोंथां बेखौ जो बे दैज्लां बोथोराव बे दैज्लां बोथोराव मा मा फिथाइ मोननो हायोब नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागौ ना?
औ हागोन नोंथां। दैज्लां बोथोराव जोङो औ दे आं फोरमायना होनैस जे बिदिब्ला नोंथां फास्टआवनो जोंना थाइजौ मोननो हायो। बेनि उनाव लिस मोन्नो होयो थाइजौ, लिस औ ओ थालिर लिसु
थालिर
बिदिनो आफेल, आंगुर, खान्थाल, थाइजौ गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां आरो दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव ओ दैज्लां बोथोराव गरमा बांसिन जायो होनना मिथिगौ जानो हागोन नोंथाङा।
औ मिथिगौ नोंथां
औ आरो दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो मुवा ज बिफां लाइफां बायदि बायदिसिना जोङो गायो
औ
आरो गावबा गावबा गावनि जायगायावनो जा निजा गाव गावबा गावनि जायगायाव निजा निजा बायदिसिना माइ गायो।
औ गायो नोंथां।
थिगौ जानो हागो।
औ मिथिगौ नोंथां।
आरो बे बेखौ मानसिनो माइर बे माइ गायनानै माइ माइ अंखारनायखौ माइरं महरै मिथिगौ जोङो आरो बे माइरंखौ मानसिनो सरासनस्रा अरायबो नांगो जायो। आरो दैज्लां आरो दैज्लां बोथोराव बार अखा सान्दुं गासैखौबो मोननो हायो दैज्लां बोथोराव। दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव दैबाना दैबान जोबोद दै अखा हानानै दैबानाबो जायो आरो गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन जायगायाव बे दैबानानि थाखाय गो-गोबां मानसियानो सिलिंखार जानो हायो सिलिंखार जायो नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागो।
औ थारैनो मिथिगौ नोंथां।
आरो बे सिलिंखार जानानै ओ गावबा गावनि थानाय जागा एबा गावबा गावनि न'खरनि बिमा बिफायानो जा आदा आब' बिदा फंबाय आबै आबौ आलाय सिलाय आलाय सिलाय गोदाव सोराव जानांगौ जा जायो। नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ आरो गाव आरो गावबा गावनि जायगाखौ गारनो गारनायनि दुखुखौ बयबो मिथिखागौ। गावनि गावबा गावनि थानाय जायगाखौ नोंथाङाथ' बेखौ मिथिगौ जानो हागो।
औ मिथिगौ नोंथां।
आरो बे दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव माइ माइ गाय माइ गायनायाथ' जाबाय ओ माइखो माइखौ जावायनानै जावायनानै गायनानै खोथिया फुनानै बेखौ फुयो ज' ज'यैनो जों फुयो। नोंथां नोंथांमोननिज जायगायावबो बिदिनो जानो हागौ।
औ थारैनो नों-नोंगौ नोंथां।
औ नोंथां आरो बेखौ ज' ज'यैनो फुनानै ज' ज'यैनो फुनानै खोथियाखौ आरो बा ज' ज'यै फुखांनानै बयबो ज' ज'यैनो बे माइखौ गायज्लायो नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि जानो हागौ।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
आरो बे माइखौ गाय गायो ज' जयैनो गायखांनानै दै बयबो ओ जालाय जा ओंखाम जा ओंखाम जायो सा-सा-सा उनु लोङो बयबो जमायैनो आरो सावरि जालायो। नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो जानो हागौ।
औ नंगौ नोंथां।
आरो आरो बेम दैज्लां बोथोराव मा-माय गाय माइ गायनाया माइ गा माइल' गाया मानसिफोरा दैज्लां बोथोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदिसिना मायबा मायबि गायो मानसिफोरा।
मैगं थाइगं।
मै-मैगं थाइगं गायो बेखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानो हागो।
औ मिथिगौ नोंथां।
आरो बेनि उनावबो दैज्लां बोथोराव गुबुन गुबुन खामानि ओंखारो। बेखौ फोरा गासिबो मावो नाथाय गोदोनि गोदोनि बादि नंला। गोदोनि बायदि दानि जुगाव गोदोनि बायदि नंला। गोदो मोसौजों एवोमोन गो गोदो मोसौजों मानसिया न'नि मालिकआ एबा न'नि हौवा मानसै एबा लावखारा एवोमोन नाथाय दानि जुगाव मिसिन दानि जुगाव जोङो टेक्टरजों एवनाय जायो। नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागो
औ मिथिगौ नोंथां।
गोदोनि बादिबा ओ मोसौजों एवोमोनब्ला बे एसे समनि खहा जायोमोन नाथाय दा जोङो थब थबनो टेक्टरजों एवनानै जोङो थब थबनो मावना लानो हानो हायो आरो। नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि जानो हागौ।
औ जोंनि जायगायावबो
खोनादों ना नोंथां औ नोंथां। आरो बेखौ जो ओ जोङो बयबो गोदो ज' ज' गोदो ज' ज' सावरि जालायनानै एवोमोन नाथाय दानि जुगाव रां रुफाजों रां रुफा होनानैसो जोङो टेक्टर एवनांगौ जायो एबा खोथिया फुहोनांगौ जायो। माइ गायनांगौ जायो फैसा होनानैसो रां रुफा होनानै नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागो। औ नोंथां दे नोंथां बिद बिदिबोला समाबो जानोसै उनाव रायलायबावगोन दे नोंथां।
औ दे नोंथां।